औे
औ हेल' नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनोसै नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिना
औ नोंथां फिरियैनो दं सावरायनो हागोन
औ दा आयदायानो जाहैबाय बर'फोरा नाफोरखौहाय माबे माबे आदब खायदाजोंहाय हमनानै जायोबा माब बोरै सानानै जायो आरो बिनि सायावहाय दा आं आंनो एसे जागायजेनग्रनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावराय
दा गिबियावनो नाफोरखौहाय बर'फोरा माबोरै माबोरै हमनानै जायो बा माबे माबे आदब खायदाजों सारनानै जायो बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंथिना होसै दा गिबियावनो जोंहा अनेक रोखोमनि आदब खायदाजोंहाय नाफोरखौहाय हमनानै जायो आरोना बर'फोरा बिब्दिनो जि सारनानै जायो बेनिफ्राय सेन सानानै जायो खखा सानानै जायो ओमफ्रायहाय जेखाइजों गुरनानै जायो बेनिफ्राय लफायनानै जायो बाथा होनानै जायो ओमफ्राय बायदि रोखोमनि दिनो हमनानै जायो आरोना आरो गोदो गोदायनि समफोरावहाय ओरैबायदिबो नुयोमोन जेराव अबेबा बिलोफोराव बा दंग'आवहाय बान्दो खोनानैहाय माने दह'था बोनायखौ मिथिगौ ना नोंथाङा
बे जोंनि ओनसोलावहाय गुबुन राव
औ नोंथां औ आं नोंथां खोन्थानि दहथा बोनोसै जाहैबाय ओरैबायदि जेनेबा बाल्थिंखौहाय दुरुंजों खानानैहाय माने ओरै सासे ओरै सासे सारो आरो ना
औ
बोनानै जों जेराव जोंनियावहाय बेखौहाय औ बेखौहाय जोंहाय दहथा बोनायहो आरो बिदिनो बोनानै सारो आरोना दैखौ गारो बिनि उनावहाय बिदिनो नास्राय गोरि थेंगोना मागुर बेफोरबायदि अनेक बायदि रोखोमनि नाफोरखौहाय मोनो आरोना आरो गोदो गोदायनि समफोरावथ' जोंहा मा नाफोरजोंनो माखासे नाफोर गुरनानै नाफोर फाननानै माने जायोमोन आरोना गोदोनि समफोराव दानि समफोरावबो नुयो गोबां रां आरजि फुजिनो हायो आरो ना ना हमनानै ना सारनानै आरो बेबायदिनो जेरै बाथा होनाय बाथा होनायखौथ' मोनथिखागौ नङा हबा नोंथाङा
औ
औ बाथा होनाया जेनेबा उन्दै समफोराव जोंबो होबोनो मोनबोदों नाथाय दानि समफोरावहाय बिदिखौ खौहाय बारा नुलि आरोना बाथाखौ माबोरै होयो होनोब्ला गिबियावनो जोंहा फाथि सेरा जे फाथि सिनायखौहाय फाथि सेराखौहाय थुख्रा थुख्रा हास'नानै लाग्रोनाय जायो जखानि नांगौ जखानि बेनि उनावहाय जोंहा पेरासुट खानाय जायो बेनि उनाव बोरसि खायो जोङो नानि आदारखौबोथ' नांगौ नङा होमबा बार हाथायावहाय नङा होमबा नोंथां नाखौ माबोरै मोननो दा जोङो खानस्रिफोर जावहैयो खानस्रि खानस्रिजोंबो होयो आरोना सोरबा सोरबा बेनिफ्राय बै बेरे फिसाजोंबो होयो खायफाफा खैजोमा बिदैजोंबो माने बाथाखौ होयो आरो होनानै बिदिनो दैयावहाय हाग्रा सेर सेरावहाय माने सानानै दोनहैबाय नङा होमबा नोंथां बिदिनो घन्टा बा दुइ घन्टा थिन घन्टासोनि उनावहाय जोङो नाखौ नायनो थाङो आरो नायनो थांनानै नाया नांनानै थायो बेखौ बोखोनानै लाबोयो आरो ना आरो बर बर' हिनजावफोराथ' जेन'बा आइजोफोरा जेखाइ गुरो नङा होमबा जेखाइजों गुरनानै लायो बिलोफोरावहाय आरो जेखाइफोरखौहाय माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जेखाइखौथ' जोङो जेखाइ खबाइखौ औवाजों खाथि सैनानै हेबनानै बानायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदिनो आरो जोंनियावहाय मोनसे काटल होनायनायखौ मोनथिगौमोन आं नोंथाङा हेलौ औ खाटल होनाय होननांगोन ना काटल होनाय होनो आरोना जोंनियावहाय बे ना खाटलख खौहाय बोरै होयो होननानै बुंब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों दा गिबियावनो जोङो मोनसे बिलोफोरावहाय माने ओ सेवरा दालाय थाइजौ मुरा औवा जेंसि बिनिफ्रायहाय ओ औवानि बै हासुं बानायनानै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ बिफां लाइफांनि माने जेंसिफोरखौहाय लांनानैहाय जमा दोनहैग्रोनाय जायो आरोना बिलोआवहाय बिनिफ्रायहाय माने जेंसिफोरावथ' नाफोरा हाबनानै थायो नङा होमबा हासुंफोरावहाय ना बामिफोरा हाबनानै थायो नङा होमबा नोंथां दा दा बिब्दिनो बेखौ सोमनानै दोननानै बिदिनो जिबा सान बा नैजि सान गाहाम थामजि सान गाहाम सोमनानै दोनो आरोना जेब्ला नायाहाय बेयाव हाबनानै थागोन अब्ला बेवहाय बान्दो खोनानै सारनानै जायो आरोना आरो गोदोनि सम फोरावहाय ओरैबायदिबो खोनायोमोन आरो ना जेराव ना सारहै नायावहाय माने गोदो गोदायनि समफोरावहाय ओ जेनबा जे जेजोंहाय दैसाफोराव बा दैमाफोराव बिलोफोराव ना साहोयो जेनबा ना सारनो थांनायाव गोदोनि समफोरावथ' बांसिन नाफोर खौहाय माने सोरांसि सोरांसि समाव बांसिन सारोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बे समफोरावहाय माने जाखाय मारा बे जा खायमारायाहाय मा जाखायमारा भुद होनानै फोथायो आरो ना गोदो गोदायनि आबौ आबैनि बे आमोलावहाय खोनाबोदों आरोना बेयावहाय
औ
जेब्लानोखि नायाहाय सारनो थांनायावहाय नों सारनायावहाय जाखाय माराया ज्राव सारबाथाय जाखायमाराबो ज्राव सारफायो जाहैदों ओमफाय बिदि सारोब्लाथाय माने नाखौहाय मोनलियि आरोना जाखाय माराया नाखौ मोनहोला होननानै बेबायदिनो माने गोदो गोदायनि आबौ आबैनि माने फोथायनाय दं आरोना गोदो समफोरावहाय आरोना
औ
बेनिफ्राय बोरस दान्दाजों ल'फायनाय बोरसि दान्दाजों लफायनाय होनोबाथ' बुङोथ' बाथ' जेनेबा औवानि मोनसे दान्दा बोरसि दान्दा बानायो बिनि उनावहाय पेरासुट खायो बोरसि खायो बिदिनो हायबुङाव थानानै आदार खानस्रि बेरेफोरखौ बोरसियाव सोना बिदिनो लफायबाय थायो आरोना बिदिनो बोनो बिनिफ्राय खुसिया खुसिया हमनाय खुसिया जावनाय जेनेबा आखाइजोंनो आरो नाखौहाय जेनेबा माबाफोराव बिलोफोराव थांनानै ओ गुदुंफोरावहाय खन'नानै हमोमोन बेबायदिनो बायदि रोखोम हमोमोन आरोना जोंनि ओनसोलफोराव दा नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय माबोरै माबोरै हमो बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थाना होनो हागोना नोंथाङा?
औ
नोंथाङा बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बेबाय दियैनो हमनायखौ नुनो मोनो ओ जोंनि बर' सुबुं फ्रा ना बेदर जानानै मोजां मोनग्रा हारि
औ
औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफ्रावबो ओ जोंनि बर' सुबुंफ्रा ओ बांसिनै आथिखालावथ' जों जेखाइ बाहायनानै ना हमनायखौनो नुनो मोनसिनो
औ
ओ बेजों लोगोसेनो खखा सानाय सेन सानाय लाङि सानाय जायखौ फासि होननानैबो बुङो
औ
औ ओ बेबायदिबो ना हमनानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों ओ बेजों लोगोसेनो जोंनि आइजोफोराहाय ओ जि दल दलहा जायगा दै थानाय जायगा दै थानाय जायगायावहाय ओ जे जि बा जिबा नैजि
औ
ओ बेबायदि लोगो नांनानै ओ माने गथा माने फोथारखौ बेंखनना लायो आरो जेराव माने ना दं सानो
औ
बे फोथारखौ बेंखननानै ओ हाग्राखौ ओ माने दोल हा ग्रा बे दोल हाग्राखौ माने बे दोल हाग्रायाव ना थायो होननानै फोथायो जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ बे खौ माने बोयै बोयै आखाइजों बा जेखाइ सानानै बेबायदि हमनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ बेजों लोगोसेनो ओ सेन सानाय ओ बे सेनखौबो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सेन सानानै ना हमो जेब्ला दै गोदान माने अखा हाजेनो बे अखा हाजेननायनि जि दै गोदान बे दै गोदानाव जों गोबां नाफोरखौ जावरिखांनाय नुयो बे ना जावरिखांनायखौ हमनो थाखाय थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो सेन माने आलि जावफ्लंनानै जि जायगाजों माने दै फैयो बेखौ माने दै फैनो हानाय आलि जा फ्लंनानै बेवहाय सेनखौ सानानै दोन बेजों लोगोसेनो जों खखा सानानैबो ना हमनायखौ नुनो मोनो
औ
बेनि अनगायैबो जों फल' बे फलसजोंबो ना हमनायखौ नुनो मोनो ओ दैमाफ्रावहाय जोंनि गामिनि जि रायजो राजाफ्राहाय दैमाफ्राव बा बिलोफ्रावहाय बिदिनो ना हमनो ओंखारो गोबां सुबुं लोगो नांनानै बिदिनो फारसेनिफ्रायहाय जों बेबायदि फल' जोबै जोबै बेबायदि नाखौ हमनायखौ नुबोदों आरो
औ
लाइन जाना
औ नोंथां
आरो बिदिनो गुबुनफोर आदब खायदाफोर दंबावो नामा नोंथां
बेबायदिनो जेरै नोंथाङा बुंदों बाथा सानायनि बाथ्रा बुंदों ओ बे बाथा सानायखौबो आथिखालाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो बे बाथा सानायबो नुनो मोनबोदों
औ
बेबायदिनो एन्दा थारा बा फाथो सेना बेफोराव जों माने जि बोरसिनि दिरुं बे दिरुंखौ फाननानै बेवहाय जों बोरसियाव आदार लगायनानै ओ नाखौ सानानै जायो आरो बेजों लोगोसेनो गामिनि बर' सुबुंफोर बिसोर मोनाबिलि समावहाय ओ नाफोरा आदार जायो होननानै ओ मोन्थियो फोथायो बेखौबो हमनो थाखाय फुख्रि बा आ बेबायदि दै सेरफोरावहाय थांनानै बे नाखौ सेखाफोरजोंबो माने दाननानै हमना लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबोनो हमबाय गुसुं समनि गेजेराव नोंथां नोंथांनिफ्राय ना हमनायनि जि आदब खान्थि बेखौ मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर
औ आंबो नोंथांनि फ्राय आरोना नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय नाफोरखौ माबोरै माबोरै हमो बिनि सोमोन्दै माने खोनानो मोननानै माने मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो आं दा बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां
औ
औ